हेलौ
हेलौ नोंथां
औ
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दं बिदिनो
औ ओ नोंथांजों आं बे समावहाय मोनसे आयदा बर'फोरनि दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजें आइला बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन हागोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दे ओमबोला ओ आं आंनिफ्राय जागायजेननोसै बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजें आइलानि सोमोन्दै ओ जों मिथिगौ दानाय लुनाय आयदाया गाहायै बर' हारिनि दोरोङारि आरो हारिमुनि लोगोआवबोथ' सोमोन्दो दङ बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै बाहागो। बे दानाय लुनाय हारिमुवा गाहायै हिनजाव माहारिनि एंगार हायो बायनानै मोनि दोहोन होननानै जों मिथियो।
औ
बर' हिनजावफोरा गोनांथि बादि रोखोम रोखोमनि जि जोम दानानै लायो। आरो बेफोरखौ फाननानै रांखान्थियारि बिथिङावबो गावखौनो गाव फसंथानो हायो बाथ्रायावनो दङ। जों मिथियो साल गान्दै खानो रोङाबोला बियो हिनजाव नङा इसानसालियाव जिरायनो रोङा अब्लाबो आगर गोनां सि जोम गाननो गोसो बे बाथ्राखौ लाना बाथ्रा फावफोरबो दङ ओ इसान सालि एबा दानाय लुनाय हाबाया बर' हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो बेनि बेखायनो हिनजावफोरा इसानसालि आरो बेनि बाहागो जों लोगोसे दिहुनजानाय जि सोमनि बागै मिथिनाया जोबोद गोनां। बेनिखायनो इसानसालिजों ओ इसानसालियाव बर'फ्रा गावनि दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजें आयलाफोर बेफोर खौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो ओ जिहेथु बर' नखरा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खांबोयो दानाय लुनायनि बेलायावबो बेबायदिनो मिथिंगानि थाखाय बिफां लाइफां बायदिनिफ्रायनो बर'फोरा आइजें आइलाखौ बानायना लायो जेरैहाय खुन्दुंनिफ्राय लाना गाब गानाय आगर बा एरखांनायसिम मिथिंगाया गोथौ लोब्बा दं थिग बेबादिनो जि दानायाव जा आइजें आइला बाहायनाय जायो बेफोरखौबो मि थिंगानिफ्रायनो थियारि खालामनानै लायो।
औ
ओ बेफोरखौ गाहायै मि थिंगानि बिखायाव मोननाय औवा आरो दंफांनिफ्राय नांगौ बादियै दिहुननानै लायो बेबायदिनो ओ माखासे आइजें आयला जायखौ जि दानाय बर'फोरनि दानाय लुनायाव बाहायनाय जायो बेनि सो
औ नंगौ नोंथां औ
गिबियावनो जों रायखांनांगोन साल खुन्था
औ
साल खुन्थानि थाखाय औवा बुरखा एबा गय बिफांनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जायहा औवा गैया बिसोर आरो साल खुन्थाखौ गय बिफांखौनो बानायनानै लानो हायो फारसेथिं औवा थानायफोरा बारिनिफ्राय गोरा सालखुन्था बानायनो हाथाव औवाखौ दाननानै लाबोयो बिसोर औवाखौ जि दा ग्रानियाव बेसे गोजौ नांगौ बेखौ सोंनानै जखा लानानैहाय जखा बादियै औवाखौ दानस'नाय जायो दानस'नानै साल खुन्था गाहाय खालामगोन फंनैयावहाय गान्दै सोनो थाखाय दानख'नाय जायो बिदि बिदिनो सायाव दानख'नायनि उल्थायै बान गोजा सोनाय बायदि
औ
दानख्लाबो साल खुन्थानि उननि थंनैयावहाय गान्दै सोनो दानख'नाय जायो। बान गोजा सोनायनि थाखायबो दानख्लाबनाय जायो। ओम मख'नो गोनांदि औवा एबा गय बिफांनि गुदि ससेखौ गाहाय साल साल खुन्था बानायनाय जायो आरो बिनि दानस'नाय ससेखौ लेङाइ सालखुन्था बानायनाय जायो।
औ
गायनाय समाव जि दाग्राया जा आइजेंङाव जिरायनानै दागोन बेखौ फज'नानै नायनाया ओ सालखुन्थाखौ नायनाय जायो बेबायदिनो नायनानै गायनाय जायो गाहाय सालखुन्था थंनै खौ गायनायाव जों ओ फान जखा लानांगौ जायो बिसोरनि समान फानखौ नायनो थाखाय। सालखुन्थानि दान खनायाव गान्दैफोरखौ सोनानै गान्दैनि हांखबाव दै लुनानै नायो आरो दैया समानथायाव थायोब्ला साल खुन्थानि गुदियाव हा होनानै फबनाय जायो।
औ
लेङाइ साल खुन्था गंनैखौ गायनायाव बारा जेंना नुजाथिया।
औ
बेखौ गाहाय साल खुन्थानि एसे गाहाय खालामनानै गायनाय जायो नाथाय गोजौआव दानख्लाबनायखौ गाहाय साल खुन्थानि दानख्लाबनायजों मोखांजों मोखां लामना बान गोजा दोननो थाखाय बायदि गायनाय जायो। ओ बेबायदिनो
औ
साल खुन्थानि अनगायैबो जों
औ
माखासे मोननो थांबावो जेरै साल सालखौहाय रासोजों सिंजों आरो साजों ग्रोब खेबथानानै लाग्रा रोखोमसे दंफांनि दाब्लाङा आगजु होनना जों मिथियो।
औ
ओ बेयावनो बेखौ जि दानो बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो गान्दै इसानसालिनि फारनैथिं दंफां खुन्थिया बादि जि साल खुन था बेहाय खुन थिया बादि गज' बेवहाय खुन्दुं सोंनाय आरो दानाय जिखौ फाननानै दोनो। गान्देया मोननै रोखोमनि जि फानग्राया दुलुर महरनि आरो खुन्दुं थुनग्राया खना मोनब्रै महरनि जायो बेबायदिनो माखासे थिइ जेंला आयला फोरबोवाव जेरै बेरानि औवाजों सैनानै लानाय गंसे लावथि महर बि ओ गान्दै गंनैखौ थि जौथायाव दैेखांनानै दोननो। बे गनखौ बेरानि बुङो।
औ
बेनि अनगायैबो गान्दै दुरुं सोंनायाव खुन्दुं फाननाय गानदायखौ दिनन्दाङै लाखिनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो। आरोबाव फुथुल ओ दानाय जिखौ गुवारै फुवारना लाखिनो थाखाय बाहायनाय रोखोमसे गनसा फारनै खर'आव सुथाबनो थाखाय गंनै सु थायो।
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो रासो ओ सोंनाय खुन्दुंखौ थि जखायाव लाखिग्रा रोखोमसे आगजु। औवानि फिसा फिसा खाथिजों बेखौ बानायनाय जायो ओ आं माखासे जि दानायाव बाहायनाय आगजुफोरनि सोमोन्दै बुंबाय आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैबाय। बर'फोरनि दानाय लुनायाव बाहायनाय माखासे आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै नोंथांनिया फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथांङाथ' माखासेखौ बुंलांखाबाय ओमफाय आंबो मोनसे मोननैनि बागै बुंलांनो सानबाय आरो जेरै गान्दै आरो खिलाबारि साल खुनथाया गाहाय आरो लेङाइ थानाय बादि गान्दैखौ गाहाय आरो लेङाइ मुंथिनो हायो। जेरै गाहाय साल आरो गाहाय साल खुन्थि खुन्थायाव सोनाय गान्दैया गाहाय गान्दै आरो लेङाइ साल खुन्थाया सोनाय गान्दैया लेङाइ गान्दै। नुनायाव गाहाय गान्दैनिख्रुइ लेङाय गान्दैया एसे फिसा जायो नाथाय गान्थैखौ सरासनस्रा दंफांनिफ्रायनो दाननानै लायो। सालनि गोलाव गोलावथिनि समान दंफांखौ गोलावै दुलुर महर होयो। होनानै दाननाय जायो आरो बिनि खरखौ खारनायखौ मोदोमनिफ्राय एसे फिसा सिनै साल खुन्थानि फुंङाव हाबना हाबनाय बनाय दाननाय जायो जेरै गान्दैया खर'आव दाननाय फिसा बाहागोनि आगदा फारसे आरो